अ नोंथाङा दायो मा? खालामदों
नै नोंथां ओरैनो दंथ'यो दायो जिरायनानै
अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ नोंथां औ फ्रि दङ
अ'नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिकसो लानानै सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना दसे सम?
अ हागोन नोंथां औ हागोन
अ नोंथाङा एसे ओ फोरमायनो हागोन ना ओ ससियेल मिडियाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथि आरो ससियेल ओ मिडियाया मा खहा खालामो?
औ नोंथां ओं हागोन ओ जिहेतु थ' ससियेल मिडिया होननानै बुङोबा जों आथिखालाव बयबो मिथिखायो आरो गासैबो सुबुङानो बुंनो थाङोब्ला जितु ससियेल मिडियाजोंहाय आथिखालाव बयबोहायनोखि गोरोबफानानै दं होननानै बुंनो हायो जोङो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जिहेथु गासैनिबो आखायावनो जोङो एनड्रयड मबाइलखौहाय जों गासिखौबो नुनो मोनसै जिहेतु बिसोरो ससियेल मिडियाजोंहाय माने जोबोरै माबाना दं आ रो जेनेबा गोरोबफानानै दं होनजायो आरो गासैबो सुबुंखौनो। जिथु ससियेल मिडिया नि जोङो मोजां आरो गाज्रि जेथु मोनैबो सावरायनो थाङोबा जोङो मोनैखोबो बुंनो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ससियेल मेदियानि गेजेरजों हयथ जों मोजां गियानबो आरज जिनो हायो। आरो जों गारजि गियानबो मोननो हायो आरो ससियेल मि डियानि गेजेरजों जिथु मोजां गियान होननानै बुङोब्ला जोङो जिहेतु आथिखालाव जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ जाय बाथ थ्रा बा जाय खौरांफोरखिनि जों मिथिनो मोना बा जोङो बिजाबाव फरायना नै मोनाखै जिथु बैफोर बाथ्राफोरखौ जों मोनथिनो हायो आरो बबावबा ओ जायगाफ्राव बा बबावबा ओनसोलाव जिहेथु हरखाबै माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला जों बि खौहाय जिहेथु थाबैनो ससेयेल मिडियानि गेजेरजों जों बेखौ मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जिहेथु माखासे जोङो अनलाइन हाबा बेफोरबायदि जोङो मावनो हायो आरो जोङो गोबां ओ साखोरि बाख्रिफोरनि थाखायबो जों आथिखालाव मोनथिखायैआनो जे जोङो गासैबो जेतु इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बेखौहाय जोङो ओ फर्मखौहाय जोङो एप्लाइ खालामनो गोनां जायो। बेबायदिनो जोङो जिहेतु इन्टारनेट बा जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदिनो जों गोबा गोबां मोजां हाबाफोरबो सोलोंना लानो हायो बा गोबां ओ गावारि जिहेथु न'खरफोरखौबो जों जिहेथु सुंथानो हायो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जिहेथु जोङो नखरफोरखौ बोरै सुंथानो हायो होननानै बुङोब्ला जों आथिखालाव जों नुनो मोनो जे जोङो फेसबुकआनो होन बा जों इन्सटाग्रामानो होन बा जों इउटुबानो होन बेनि गेजेरजों सेनेल खुलिनानै जिहेथु गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जोङो बेनिफाय गोबां रां आरजिनानै जिहेथु गावनि जिउखौहाय जोङो दाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ससियेल मि डियानि गेजेरजोंहाय। ओ बेफोरबायदिनो माने जोबोद ओ मोजां हाबाफोर जों मावनो हायो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। नाथाय जोङो गुबुन फारसेया जों नाहरोब्ला जों नुनो मोननो जे ससेल मिडियानि मोनसे गारजि लामाबो दङ। बे गारजि लामानि फारसे जों बुंनो थाङोब्ला जों दासिम जिहेथु ओ जौसेयाव खमैब्लाबो जोङो दजि बा स्निजि जौखोन्दोआनो जिहेथु बे गारजि लामायाव दं होननानै जों बुंनो हायो आरो मानो होननानै बुंनो हायो जों बांसि नानो जिहेतु फ फरायसा जिहेथु फरायसा जिउआव जोङो साफ्रोमबो सुबुंखौनो नुयो जे बिसोरो फरायनायखौ जिहेथु दोनथ'नानै जिहेथु माखायाव मबाइल लानानै बेफोरबायदिनो फेसबुक इन्सटाग्राम बिदिनो इउटुब बायदिफ्राव जोङो भिडिअ नायनानै ओरैनो टाइम हगार हरनाय। बा बिदिनो गेम गेलेनानै टाइम हगारसार हरनाय बेफोरबायदिखो जों नुनो मोनो आरो। जायनि गेजेरजों हयथ जोंनि जिहेथु सोलोंनो गोनां माखासे हाबाफोरा जोंहा जिहेथु थालांगासिनो। जे फरायनायनि बेलायावनो होन बा जों नखरनि हाबा हुखायावनो होन लोगोसे जोंनि देहायारि माखासे एक्सारसाइस बेफोरबो जिहेथु खम जाबोनो हमदों जायनि थाखाय जोङो़ थाबैनो जिहेथु बेमार आजाराव जोंहा जिहेतु गोग्लैनो गोनांबो जायो। बिनिखायनो बेफोर जाबाय जोंनि मोनसे खहा गोनां आरो बेफोर जोंनि ससियेल मिडियाया जिहेथु नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव माखासे जिहेथु ओ सावगारिफोरखौ नुदों जानो हागौ जे स जों मिडयानि गेजेरजों जों माबायदि मोजां लामाजों थांनो हायो आरोबा माबायदि गाज्रि लामायाव जिहेथु गोग्लैनो गोनां जायो जितु बेनि सोमोन्दैबो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
ओ
गोबां बिबदिनो ओ ससियेल मेडियावहाय गोदोनानै दं आरोना बिदिनो फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुब नोंथां होननाय बायदि बेयावहाय गोबां सुबुंफोरा बेबायदि ओ गावनि टाइमफोरखौ ओरैनो वेस्ट खालामनानै माने बि बिदिनो गाज्रि बिदि भिदिअ एबा बेबायदि रिल्स नायनानै गोबां माने गावनि टाइमफोरखौ खौ ओरैनो हगार हरदों आरो ना नोंथां बेबादि ओ मबाइल फननि गेजेरजों गोबां बिदिनो कमेडि कमेडि भिडिअ' नायनानै एबा बिदिनो गेम गेलेनानै गोबां गावनि फरायनायफोराव गारनानै बेबायदिनो ससेयेल मिडियाायाव हाबनानै एबा गावनि टाइमफोरखौ गोबां माने बिदिनो वेस्ट खालामनानै हगारहरदों आरोना
औ औ
बेबायदिनो आरो गोबां माने सुबुंफोरा बेबायदिनो आथिखालाव बेबायदिनो फेसबुक इन्सटाग्रामाव इउटुबाव ओ गावनि ओ बेबायदिनो कन्टेन्ट बनायनानै एबा रां आरजिनोबो हादों
औ औ
आरो गोबां सुबुंफ्राबो बिदिनो ओ ससियेल मिेडियानि ओ जगै जौगानोबो हादों आरो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो ससियेल मिडियावहाय हायो गोदोनानै गाव फोरखौ हगारनानै बिसोरो गावनि लाइफफोरा बरबाद जानाय नुनो मोनदों जोंनि बे आथिखालाव आरो गोबां ससियेल मिेडियाजों जों जाथायफोरजों मिथिनो मोनो गोजान गोजाननिफ्राय लानानै बेसिम गुबुन जायगायाव बेवहाय मा जाथाय जादों जों बेफोरखौ ससियेल मेडियानि जाहाय जों मिथिनो मोनो आरो जों बेबादिनो ससियेल मेडियानि ओ गेजेरजोंनो जोङो गोबां सोलोंथाइफोरखौबो जों मोननो हायो आरो बिदिनो बेबायदिनो फरायनाय समाव फरायनायावबो जों ससियेल मेडियानि ओ जुगै जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो। बेबायदिनो मबाइल फन औ औ बिबादिनो जों माबाफोर जों मिथियाब्ला जों बेबायदि ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों एसे सोलोंथाइखौ लानानै जों एसे फरायनायावहाय जों दावबायलांनो हायो। आरो जोंनि फरायनायफ्राव गोबां बे बिदिनो ससियेल मिडियानि थाखाय ससियेल मिडियाया जोंनि थाखाय गोनां जानानै फैदों। बेबायदिनो मबाइल फन होनोब्ला ओं जोंनि थाखाय गोबां माने गोनांथि आरोना फरायनाय समाव बेबायदिनो जों अनलाइन क्लास लानो हायो एबा जों रोङिफोरखौ जों सोलोंनो हायो। हायो।
औ हायो औ
आरो बेबायदिनो बायदि बायदिखौ जों ओ ससियेल मिडियानि जुगै जों मिथिनो मोनो। बेबायदि गोबां जों ससियेल मिडिया यावहाय जों बेबायदिनो जाथायफोर एबा निउसफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होन हाबावगोन नामा? नोंथां।
जिहेथु नोंथां बुंनाय बायदि। बिदिनो जिहेथु जों फरायसा जिउआव ससियेल मिडयानि गेजेरजों बा जोंनि इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोबां गियान आरजिना लानो हायो बे नंगौ। ओ जिहेतु। जिहेटु' नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो जोङो बेबायदिनो जेनेबा जों गोबां न'खरफ्रानो जिहेथु टिउसननि जा फिस होनो हाया जायो रां होनो हाया जायो। जायखौ जोङो इयउटुबाव सार्च खालामबानो जे बिनि सोंनाय फिन्नाय बा बेखौ जोङो बुजिनानै लानो हायो बेफोर जाबाय जोंनि थाखाय। मोजां खाबु आरो जिउआव जायखौनोखि जोङो बुजिनो थाखाय ग्राब मोनो बा जायनि थाखाय जोङो जिहेथु टिउसन लानो हाया। जिहेथु बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो नो ए। इउटुबनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ मोजाङै मोजां सोलोंना लानो हायो लोगोसे जोङो बिदिनो बायदिसिना एग जामफोर जेरैनि हमना ला एस एस सि यानो होन बा बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन एगजामफोर जेथु आनजाद। फोरखौहाय जोङो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जों इयउटुबनि गेजेरजोंहाय जिहेथु जोङो कर्स खालामनानै जों बे फोरखौहाय मोजाङै मोजां एग्जाम होनानै। जिथु सोरखारि साख्रिखौ जों गावनि फार से जों बोना लानो हायो जिथु बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद। मोजांनिखौ मोजांनि खोथा आरो जिहेथु मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला जोङो बेफोर जोंनि थाखायनो जोबोद गाहाम जोबोद मोजाङै जों बिफोरखौहाय सोलोंनानै लानो हायो जायफोर बाथ्रा बेखौ जों मिनथिया लोगोसे जोङो ओरैबायदि माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हाबाव बा जों नुनो हाबावो जेरैहाय जाय जायगायावनोखि जों थांनानै नायनो हाया बा जोंनिफ्राय जिहेथु गोजान बेफोरबायदि जों समायना जायगाफोरखौ जोङो आथिखालाव ओ इन्सटाग्राम फेस बुक बा जोङो इयउटुबनि गेजेरजों जोङो नायनो हायो बा जाय जायगानि सोमोन्दै जों एसे मोथिनो लुबैदों हयथ' जों बै भिडिअफोरखौ नायोब्लानो जों हयथ' बिनि सोमोन्दै एसेबाबो गियानखौ सिगां जों लाग्रोनो हायो। स' बेफोरनि था खाय ओ ससेल मिडियाया जोंनि थाखाय जोबोद। गोनां आरो बुंनो थाङोब्ला जोबोद जोंनि जिउजोंहाय जोबोदनो ओ गोरोबफानानै दङो आरो बेयो ससेल मिडियाया। औ।
नोंथां होनबाथ' जोंना समाबो जाबाय ओ नोंथांखौ आंनो बेबाय दि दसे सम होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरबाय नोंथांसिम
औ नोंथां औ औ।
गोजोनथों नोंथां औ।